नोंथाङा खबरा मोजाङैनो दंना?
औ औ मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङै दं दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा ओरैनोसो दंथ'यो माबाफोर
आङो दा नोंथांजों नोंथांजों आङो जोंनि बैसागु नि बागै एसे खोथा सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा दा एसे सावराय नो सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
औ, जों दा बैसागु होनोब्ला थ' जोंनि बर' हारिनि औ गुबै गाहाय फोर बो जाहैबाय दा नोंथाङा बैसागु फोरबोआव मा मा खालामनो मोजां मोनो?
बैसागु बोथोर बुङोब्ला गाहायै जेनेब्ला रंजानाय गावजों गाव मान होलायनाय बेफोरखौनो सानो आरो आं जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ मोननै रोखोमनि मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागुखौ जों मानो फालियो? जेनेबा बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा गुबैयै आबाद जों सोमोन्दो गोनां
औ नंगौ
आबाद मावनानै जाग्रा हारि।
औ नंगौ। जोङो मोसौखौहाय मो गियान ओ ओ मा होनो बिदि ओ सनमान होनाय जाहैबाय आरोखि ना।
मोसौ बैसागुआव मोसौ गैयाब्लाथ जोङो आबाद खौ मावनो हाया जेनेबा हाल एवनो थाखाय
औ।
होम बेनिखायनो मोसौ बैसागुखौ फालियो।
औ गिबियावनो जोङो मोसौ मोसौ बैसागुखौ फालि ग्रोयोना बैसागुआव।
औ औ संक्रान्ति बे मोसौ बैसागुखौनो संक्रान्तिबो बुङो ना। औ संक्रान्तियाव जोङो गासै स्निथा मैगं जानाय जायोमोन नामा?
औ गोखा गोखै खांनानै जानाया
दा बेखौ मानो थाखाय जायो?
बेखौ औ
गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोंहा मानिनाय दङ खि बिदि मै मैगंखौ जायोब्ला जोंहा बोसोरनि गासिबो बेमारानो जेनेब्ला हामजोबो बा बेमार जाया बेखायनो जोङो बे फोरखौ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो मानिबोनायनि थाखाय जेनेब्ला जोङो जानाय जायो गोखा गोखै बोसोरनि जोबथा सानाव।
औ।
संक्रान्तिखालि
अ संक्रान्तिखालि नंगौ औ संक्रान्तिनि अखानायै जोंना मानसि बैसागो जाहैबाय। आरो जोंनाथ' मोनसे बैसागुआव बर' फोरना मोनसे ओ फेस्टिभेल बो जायो जेरै हाजो गाख खोनाय मोनसे माबा जायोमोन ना बैसागुआव बावखुंग्रि फेस्टिभेल। बेवहाय मानसिफोरा मानि थाखाय बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोयो नोंथाङा एसे
जेनेब्ला जोंहा बेखौ गोदोनिफ्रायनो बेखौबो गोदोनिफ्रायनो माने फालिबोनाय दङ आरो। दोना आबै आबौनि समनिफ्राय सासे राजा दंमोन जाहैदों।
औ।
नि फिसाजोनि मुङा दिप्लाइ।
औ।
रानि जाय राजखुंग्रि आरो बे राजखुंग ग्रिनि राजखुंग्रिया सासे जेनेबा सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायदोंमोन।
औ औ।
बे सेंग्राया मानि हारिनि थाखाय बिदिनो मावग्रामोन आरो ना ओमफ्राय बियो दावहायाव थै जिउ गोमानांगौ जादोंमोन। राजाया औ मानि बै जायखौ राजखुंगुरिया मोजां मोजां मोनोमोन बै सेंग्राया औ औ। दा बे खौरांखौ राजखुंग्रिया मोनथिनानैहाय गोसो बाय फ्लेेजोबबाय आरो बायफ्लेेजोबनानै बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै बेयावनो सान हर थायै जाया लो ङा लासे थानानै थैलांदोंमोन बियो।
दा बे बेनि मुङावनो जोङो दा बैसागुआव। बैसागुनि समावहाय बेयाव बावखुंग्रियाव गाखोहैबाय।
दा मानि थाखाय गाखोयो जा होनाबो बेनोखि बावखुंग्रि हाजोआव गाखोब्ला जोंनि।
औ औ औ बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै बे। साननाय हनायफोरखौ जेन'बा बियोब्ला। बोर बियोब्ला जाफुङो होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो।
दा गाखोयोब्ला खिन्थु बोसोराव। खनसेल' गाखोब्ला जानाय नङा बोसोर। जेनेबा देग्लायनि बैसागुआवनो गाखोबाय।
औ।
फैगोन बैसागुआवबो नों गाखोनांगोन माने खनथाम गा जोंङो खनथाम गाखो नांगोननो अब्लासो जोंनि साननाया जाफुंगोन जाहैदों। औ बेफोरनो आरो ओमफ्राय जेनेबा संक्रान्ति खालि गाखोयो जों बैसागु। मानसि बैसागु खालि गाखोआ दे संक्रान्ति।
अ संक्रान्ति खालि ना औ औ बे संक्रान्ति खालि गाखो गाखोनायनि अखानायैहाय जोंना मानसि बैसा
औ औ बेयाव जोङो गावजों गाव सनमान लालायबाय उन्दैया गिदिरखौ खुलुमबाय। गेदेरा उन्दैफोरनो बोरो होबाय गावजों गाव। सनमान लालायबाय आरो बोरायनि बोराइ ज' हान्जा। आरो बुरिनि बुरि ज' ज' आरो सेंग्रा सिख्ला बिदिनो ज' ज' गावजों गाव हानजा हानजा हा जा बयनिबो न' न' हाबनानै सनमान लालायो मोसालायो रंजा
औ जोंनाथ' मोनसे नियम। दङ' ना आरो जेन'बा बियो मादि गामियाव मोसानायनि। सिगां जोङो सानजौफु समावहाय। मन्दिराव थांनानै आवाथि जयग' होग्रोयोमोन ना सिगां
जाय जायना जयग' होयो माने बिस्रा जैग' होबाय आरो जायफ्रा बाथौ बिसोर बिसोरो बाथौ फुजा होबाय औ।
जोङो मानसि बैसागुखौ मानिबाय आरो जेन'बा बेलासियावहाय ओंखारलायबाय। सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै।
औ फुङावनो जोङो जेनेबा सान ओंखारनायनि सिगांनोमोन नामा? दुगैयै लोबै इसोरखौ आनान गसायखौ माने गोसोखां हरग्रोनाय जायो आरो आनान गसाय। गोसोखांखांनायनि उनावसो जोंनि जेनेबा सोरबा बिमा बिफा बिबै बिबौ बेफोरखौ खुलुमबाय बेनि उनावसो औ सनमान औ।
औ
बेनि उनावसो जेनेबा जाखां लोंखां बा जाया लोङानासै सोरबा सोरबा। रंजानो ओंखारहै गामियाव ज' ज'। नाथाय आं मोनसे सानो आरोना।
औ
आथिखालाव बहुद खम जाबायदां बैसागुआ। बैसागु फालिनाया औ दानि गथ'फोराथ' मोनथिलानो बैसागुखौ माबायदि फालियो।
नंगौ दाना दानि गथ' गथ'फोराव मिथिला बांसिनानो जेन'बा सिगाङावहाय गाजा गोमजायै जोंना बैसागु फालिनायाव बुहुत मोजाङै मोजां सोलिलाङोमोन दानिया सोलायलांबाय दानि गथ'फोरा बेफोरबायाददियाव एथबां इन्टारेस्टबो लाला।
उम। मो मिथिलानो मानो थाखाय फालियो माला मोसौ बैसागु माला मानसि बैसागु जेबो मिथिया बिसोरो।
औ बैसागुआवबोथ' बहुद रोखोमनि बैसागु दङ ना? बे बेफोरखौ दा बिसोरो मिथिला लेखाफोरावबो मोननोनो थांला दा गोदान गोदान सोलिलांबाय। जोङो गोदो लेखायावनो फरायनो मोनबोदोंमोन बैसागु।
औ जोंनिया बै टाइमाव आलदा मोनसे फरा थाखायोमोन ना बैसागु होननानै बेयावनो जोङो मोनथिनो मोनोमोन आरो
औ औ दा जों लेखानि गेजेर जोंनो जोङो मिथियोमोन आरो बै समावहाय जोङो बिमा बिफाफोरनिफ्रायबो मिथियोमोन आबै आबौफोरनिफ्रायबो। दानिया बिमा बिफाफोराबो एसे मदार्न जाबाय बेफोरखौ बांद्राय नलेजबो गियानफोरखौ एसे खम होबाय औ बेफोरनि गावनि ट्रेडिसनेलनि बागै
औ। गोदोनि समाव बै फुरा माने बैसागुखौथ' बैसाग मास खालि फालिनो होननाय जायो नालाय
औ औ।
फुरा बैसाग मासखौनो बैसागु रंजायोमोन जाहैदों गोदो
औ बैसाग बैसाग दानाव ना दान मोनसे।
नाथाय दाथ' सानथामसोल' थायो खोमा
औ सानथाम सानब्रै सिमल' थांनाय जायो बेनि उनावहाय गाव गावनि जोंनि हान्था मेलायाव औ।
आरो बैसागु जाखांनाय लोगो लोगो आबाद मावनो ओंखारसै। आबादारिफोरा बेफोरनो
दा बैसागु समावहाय जोंना माबाफोर ट्रेडिसनेलि जानाय लोंनायफोर दं। दं नामा?
औ औ जोंबा बे गोखा गोखै बेनो जाबाय जायखौ जों मानियो बेमार जानो हाया होननानै आरो जौ मेन गाहायै माने गुबैयै बर'फोराथ' जौ लोंग्रा माबाखा नालाय जेनेबा न'आव फिसिनाय थायो सोरनाबा बोस नै गाहामनि बोसोरसे गाहामनि
औ।
जौ माइरं मायबुं माइब्रानि बिदै माथानि बिदिनो आरो। बेफोरखौ लों लोङो जेनेबा लोंसै रंजासै दै न' न' हाबनानै औ।
अमा बेदर दाउ बेदर बेफोरबायदिखौ ना जेरै गामिनिफ्राय जेनेबा न'खर न'खर मोसानानै मागिनानै जा मोन बे
बेजों औ ज' ज' जेनेबा ओ मा होनो लावखार ओंखाम जानाय।
औ औ बिदि जाहैबाय जेनेबा। जा मोनदों बे फैसाजोंहाय अमा बेदर जाय अमा बेद बेदर जाग्राया अमा बेदर जाबाय। जाय दाउ जाग्राया दाउ जाबाय जाय ना जाग्राया ना जाबाय बेबायदि।
औ आरो बांसिनानो बर' हारियाथ' अमाखौसो माबाखायो नालाय। बांसिनानो औ।
बिदिब्ला नोंथां दोन